हेलौ हेलौ हेलौ
नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। आंनिखौ खोनादों ना?
औ औ नोंथां खोनादों
माने नेट एसे प्रब्लेम जादों खोमा।
औ
औ मा खालामगासिनो?
ओरैनो दं। नोंथाङालाय?
औ आंबो ओरैनो दंथ'यो औ आंबो ओरैनो दंथ'गोन औ थ' आं आं नोंथांखौ मोनसे आयदा लानानै सावरायनो थाखाय कल खालामदोंमोन आरोना।
औ
खोनादों ना नोंथाङा? आबादनि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामदोंमोन आङो।
औ
हेल' औ थ' नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै मा औ खोनादों। आबादनि सोमोन्दै मा एसे जाखिनि मिथियि बेखौ नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोनबा फोरमायदो दे।
औ जोंनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय आबादानो थांनानै थानायनि मोनसे गाहाय लामा जानानै फै दङ। ओ गोबां सुबुङानो आबादजों आबादजों थांनानै थायो। जोंनि बर' सुबुं फोर माइ गायो बेसर ओ फाथो गय बागान बानायो।
औ
बिनिफ्राय मेनानो जाहैबाय दा दानि बोथोरावथ' ओ माइखौनो गायगासिनो दङ जाहैबाय।
औ औ
औ ओ माइ गायनायाव दा बोथोराबो हेफाजाब होनांगौ जाहैबाय बोथोर लानानै बोथोर आबादखौ मावनाय जायो। दाबायदियाव माइ गायो बिनि उनाव माइ गायखांनायनि उनाव ओ दसे थाखां थानानै बेसर फोनाय जायो।
औ
औ बेखौ लानानै फालांगि खालामो आबाद जेरै माइफोरखौ माइखौ दा माइआ जेब्ला रेडि जागोन होनबा माइखौ फालांगि खालामनाय जागोन बायलाय फानलाय
औ
बेसोरखौबो बिदिनो खालामनाय जागोन। औ मैगं थाइगंबो गायनाय जायो जेनेबा
अ
औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा एसे
मा होनो जोंना जेनेबा‌ ओ आबाद मावनाया नोंगौ मा होनो जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय जोबोद गोनांथार ओ आरोबाव ओ औनोंथां बुंनाय बादिनो जोङो मा आबादखौ बेफार फालांगियाव माने इन्डास्ट्रिफोरा हरनो हायो आरो जेनेबा बिदि रां खामायनो हाया आरोना थ जोंहा मा आरोबाव गुबुन आबादफोरबो दंबावो आरोना जेरै नारेंखलनि बा ओ ल'-ल'-रबार होनो आरोना बे रबारफोरफोरखो गायनानै लायोब्लााबबो जोंहा जोबोद मुलाम्फा जायो आरोना।
औ
बेफोरखौ जोङो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रियाव मा हरनो हायो आरोना औ ओमफाय नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे गोदोनि आरो दानि आबाद मावनायाव मा फारागथि दं बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा?
औ गोदो जेनेबा जोंङो बोथोरनि सायावनो दिडपेन्ड खालामोमोन दानि जुगावथ' जाहैबाय फ्राय दैखौ जोङो। हा सिंनिफ्रायबो दिहुननानै जोङो मेसिनजों गायनो हायो। बिनिफ्राय सिगाङाव जाहै बाय बोथोराव बोथोरखौ लानानैनो दिडिपेेनडेन्ट
औ
दा ओ सिगाङाव हालेवनायफोराबो
मोसौजोंहा मोसौ नांगोल मै इफोरबायदि जों हालेवोमोन नाथाय दा ट्रेक्टर बेफोरजों हालेवनाय जायो दानि जुगावथ' मोसौ नि बाहायनाय बाहायनायखौनो नुला
औ
औ
औ थ' जोंहा बेनो मोनसे फारागथि आरोना जेनेबा बै समाव सोलोंथाइयाबो इमान जौगायाखैमोन नालाय। थ' जोंहा मा मोसौफोर जो हालेवनाय जायोमोन आरो दा जोंना सोलोंथायाइया जौगानानै बा बुजिनानै गोबां मेसिनफोर ओंखारबाय दा जोङो हालेवनायावबो ट्रेक्टर बाहायनो हायो आरोबाव मा होनगोन जोंना दा ओ माइ गायनायखौबो आजिखालि मेसि नजोंबो गायनो हानाय ओंखारबाय आरो ना।
औ माइ हानायावबोदि सिगांङाव हाजिराफोर लानानै हायोमोन दा मेसिनजोंनो हानाय जाबाय मारा होनायाबो सिगाङाव मोसौजों मारा होयोमोन दायो बिदि जेबो नांला मेसििनजोंोंनो होनाय जाबाय आजिखालि
औ नोंथाङा नोंथां जेनेबा जों दास' माइ गायनायफोरनि बागै रायलायदो होमबा जोङो दा आबाद मावनायावथ' जोंना मैगंफोरबो गोलैयो नङा होमबा
औ
औ नोंथांमोनहा मा मा मैगं गायो।
औ जोंनिथिं बोथोर लानानै जेनेबा ओ गोजां बोथोर समाव लाफा मुला लाइ बेफोरखौ गायनाय जायो बिनिफ्राय जोगोनार जोगोनार खुमब्रा इफोरबायदिखौबो गायनाय जायो बहल नोंथांमोनहा बहल होना खोमा बहल होनो खोमा
औ औ
औ बेनिफ्राय सिबिं मिथिय ना नोंथाङा
औ मिथियो
औ बेखौबो आबाद खालामनाय जायो
औ आं दिनैसो मिथिफेरबाय बेखौबो आबाद खालामनाय बिदि खालामनाय जायो होननानै आं मिथिफेरामोन आरोोना
बेसरनि बेसरनि जायगायावनो गोबां सुबुंफोरा सिबिंखौ आबाद खालामो बेसरनि बोथोरावनो बे सिबिंखौबो फोनाय जायो आरोखि ना
औ मा होनो बे जोंहा मा बेफोरदि माने आजिखालिथ' जों नुखायो बोथोर लायै बोथोर बयहाबो माने गाव गाबागाव न'आव बारि खनासेबाबो एसेबाबो बयहाबो मैगंखौ गायनानै लाखायो नङा होमबा
औ
औ दा दाथ' मा होनगोन जेनेबा जों बुंनो हायो आरो ना जेनेबा बिदि न'आवनो बिदि मैगंफोरनि जोङो आबाद खालामनानै लायोबा जोंहा मा जेनेबा बै बाहेरायाव जेनेबा हाथथाय बाजारफोराव जोंहा बाहायलायनांगौनि गोनांथि गैया आरो जेनेबा आरो फैसायाबो थांनाय नङा मा होनो जेनेबा आरो सिन्था खालामनांगौबो जानाय नङा आरो जेनेा जों मालाबा सानैना दिनै मा जानो गाबोन मा जानो बेफोरदि सानलायनांगौनि गोनांथि गैया आरो जेनेबा माबा मोनसे जानोबाबो जों मा न'आवनो खानानै जानो हागोन नङा होमबा
औ आरो न'आव न'आव मावनाय आबादफोरा अर्गेनिकसिन जाहैबाय जेनेबा हाथथाय बाजाराव फाननायनिफ्राय हाथथाय बाजाराव फाननाय मैगं थाइगंफोरा बांसिन हासार बाहायनाय जाहैबाय
औ औ
औ
हेल्थनि थाखायबो जोंहा मा होनो बेफोर मुलि होनायखौ जायालासिनो न'आव गायनाया जोंहा हेल्पफोरनि थाखायबो मुलाम्फा जाहैबाय आरोोना
औ
आङो नोंथांनिफ्राय
औ
बे सिबिन गायनायखौ एसे मिनथिनो लुुबैदोंमोन बोरै खालामो
सिबिं सिबिं गायनायाबो बेसरजोंनो एखे जायो आरोखि ना जेनेबा हालेवग्रोबाय बेखौ
औ
बिनियाव इसिबां बेसरनो इसेबां दै नांगौ जायो सिबिं गायनायाव एसेबां दै नाङा हालेवनानै सिबिंखौ फोनानै होनाय जायो आरोखि ना बेखिनिल' आंहाबो एसेबां नलेज गैया सिबिं गायनायनि बागै
उम
ओ जोंनिथिंथ' गाया जोंनिथिं गाया माने जोंहा जोंहाथ' गायफेराखै जेनेबा जोंनि साइडआव गायानो एसे थांनानै जोंनिफ्राय जोंनि खाथिफोरावसो गायनायखौ नुनो मोनो।
नौ
औ।
आङो जोबोद उम मा होनो बेरा गोबां नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मिनथिनो हाबाय जेनेबा आं मिथियै खोथाफोरखौ नोंथाङा जोबोद गुवारैनो मोजाङैनो सबखौबो बेखेवनानै होबाय अ आं रोङि बाथ्राफोर बेराद नोंथांनिफ्राय गोबां सोलोंनो मोनबाय आरोना। आं नोंथांजों साबायखर बावबाय आरो ना
औ आंबो नोंथांनिफ्राय मोनथिफेरै बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै मोननो मोनबाय
औ।
औ।
खोनायासै नोंथां
औ खोनाबाय ना?
हेलौ
औ नोंथांखौ साबायखर बावबाय आङो आंनो बेफोरबायदि नले सोनायनि थाखाय
औ। दा जोंहा नोंथाङा थाइमाबो जाबाय ओमफाय आं नो आरोना बिदिनो नोंथांजों मालाबा आरोबाव जोंहा ओ सम मोनोब्ला गुबुन टपिक लानानै आरोबाव रायलायबावगोनो होना सानबाय आरोना दिनैनि थाखाय इखिनियावनो दोनथ' थ' जासिगोन होननानै सानबाय आं
दे ओमबा गोजोन्थों नोंथां औ।